हेलौ!
खोनादोंना?
औ औ खोनादों दासो औ। खोनादोंना? हेलौ!
हेल'!
खोनादोंना खोनायाखै नोंथां?
औ खोनादों।
अ माबाफोर मावगासिनो नामा नोंथां?
औ मावाखै।
अ नोंथाङा दसे सम सोलाबोब्ला आं नोंथांजों! मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो नागिरदोंमोन।
औ नोंथां रायज्लायनो हागोन।
औ ओ आयदायानो जाहैबाय जोंनि। जा ओनसोल बा गामियारि ओनसोल बेफोरबायदिनि ओ हाल-साल आरो लामा-सामा जेरै- जोंनो माबायदिनो गोनांथि दंबावो माबायदि मावोब्ला जोङो गानो हाबावगोन नै बेफोरनि सायाव नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन आङो
औ नोंथां सावरायनो हागोन
औ जोंनिया ओ बर' ओनसोल बा गामियारि ओनसोल होनोब्लाथ' जोंनिया दासिमबो बारा जौगानायखौ नुनो मोनाखै
औ नंगौ
ओ जोंनि लामा-सामाफोराबो दासिमबो जोंनिया ओ हायरड जाजोबनायखौ जों नुनो मोनाखै
औ नंगौ
औ आरो जोंनिया माखासे गोनां गोना दंबावो जेरै- फरायसालिफोरनियाबो मोजां जौगासारनाय जोंना जाजोबनो हायाखै लोगोसे ओरैनो जोंनो माखासे जोंनि ओनसोल फोरावहाय दासिमबो मोजां मेडिकेल फोर गैया जोंनियावहाय
औ
आरो लोगोसे जोंनियावहाय ओ गेलेनाय गेलेनायनि माखासे स्टेडियामफोरनि जोंनि आंखाल जाना दङ' लोगोसेयैनो जोंना ओ दामनाय देनाय फरायसालि बा मिउजिक स्कुलफोर जोंनियाव गैया नै बेफोरनि बागै ओ नोंथांजों फंनैसो सावरायनि।
औ
अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना ओ जोंनि ओनसोलावहाय जेनेबा मा बायदियै हाय जौगानो थाखाय जोङो मा बायदिनि फोरनि गोनांथि बा ओ मा मा खालामोब्ला जोङो जौगालांनो हागोन? नै बेफोरनि बागै फंनैसो फोरमायदो नोंथाङा।
औ औ नोंथाङा ओ नोंथाङा बुंनो जोंनो जोंनि गामि ओनसोलफ्रा दासिमबो माने बांद्राय जौगायाखै ना।
औ औ खोनादों नोंथां औ।
औ औ दा औ बेनि थाखाय जोंनो ओ मेनलि जोंनो ओ सोलोंथाइ नङा होनबा? सोलोंथाइनिथ' गोनांथि दं ओ आथिखालाव जोंनि जा बर' ओ बर' गोमालांनो हमदों माने ओ माने गोमालांनायनि जाहोनानो जादों दा ओ माने माखासे इंलिस मिडियाम स्कुलफोर मेरला आथिखालावथ' दङ। ना नोंथां
औ औ दङ दङ औ।
सानो माने बेफोर बेफोरनि बे इंलिस मिडियामनि स्कुलनि थाखायनो जोंनि माखासे जा बर' बिफानफ्रा गोमालांनो हमदों माने जोंनि जा ओ पेरेन्टसफोर ना पेरेन्टस फोराबो जोंना आथिखालाव बांसिन माने इंलिस मिडियाम स्कुलफ्राव जोङो ओ गथ'फोरखौ बा फरायसाफोरखौ सोनायखौ नुनो मोनो आरो थ' आं सानो कि माने जोङो ओ गिबियावनो माने जों जोंनि रावखौ बा औ रावखौ जों नो फोरोंनांगौ।
नोंगौ।
ओ जोङो जोंनि जा बर' मिडियाम स्कुल जों जोंनि गथ'फोरखौ सोनांगौ आरो। ओ बेखौ आं सानो औ। आरो जोंना लामा लामायाथ' जोंना गामि एरियायाव बांसिनानो माने मोजां नङा आरो लामा जा बा दांलां जा बेफोरबायदि माने जोंना बांसिनानो माने गामि ओनसोलावहाय मोजां जाया आरोथ' ओ बेखौ आंङो सानो जोङो बे माने जोंनि जा जेंनाफोर दङना बेफोरखौ जोङो माने ओ सोरखारनि खाथियाव जोङो ओ बुंनांगौ बा जोङो माने निउसफोरनि गेजेरजोंबो जोङो फोर मायनो हायो आरोखि
मानोना जोंना गोबां औ। लामाया गैयाबाथ' जोंना गोबां ओ माने जेंनाफोर जायोना माब्लाबाफोर जोंना माने ओ मेडिकेल इमारजेन्सिफोर जायो ओ बेफोरबायदि माने जोंना गोबांखिनि माने ओ जेंनाफोर जायो आरोखि बेजोंनो लोगोसे जोङो माने ओ जोंना माने बिदि जायो आरोखि माने जोंना बर' गामिल'बाथाय जोंना माने जों जोंनि माने मानसिफ्रा माने खालि बर'खौल' रोङो आरो। बिदिबो जायो माने आं सानोखि जोङो मान ओ गुबुननि रावखौबो सोलोंनांगौ जेरै माने ओ इंलिस जा हिन्दी जा माने आसामिस माने जों गासैबो रावखौनो सोंलों नांगौ आं सानो आरो मानोना बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि जेंनाफोरखौ माने गुबुननो फोरमायनो हागोन। माने जोंनि रोंगौथियाबो बांगोन। होननानै आं सानो आरो ओमफ्राय दा जोंना नोंथाङा ओ मिउजिक स्कुलनि सोमोन्दै बुंदोंमोन ना नंगौ जोंना माने ओ मिउजिक स्कुलनि बे गोनांथि दङ आरो जोंना डान्स ओ आथिखालावथ' डान्स स्कुलफोर बो मेल्ला मोननो हायोना बिदिनो माने जोंनि गामि एरियाफोरावबो जोंना ओ मिउजिक स्कुल बा डान्स स्कुल बा एस्थ्रा माबा मोनसे ओ फोरोंनाय गथ' फोरखौ माने सनाय बेफोरबायदिया माने ओ थानांगौ होननानै आं सानो आरो।
औ नांगौ नोंथां।
नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ। जेरैहायो ओ नोंथाङा बुंलांदोंदि लामा सामानि जोंनिया प्रब्लेम जायो नोंगौ बे सैथोआनो ओ आरो जोंना बेफोरबायदि जाबाय थायोबा माने ओ जेरै जोङोथ' गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा बा। ओ आबाद मावनानै बा मैगं थाइगं मावनानै जोङो जायोना गोदोनि फ्रायनो लां बा माबा मोनसे जे हाथाय बाजारावहाय जोङो फानहैनोब्लाबो जोंनिया। लामा सामा मोजां नङैनि थाखायना बुहुद प्रब्लेम जायो बेफोरखौ माने जोङो माखासे हानायखिनिखौ जोंनि मानसिफोरानो माने जाखिनिखौ जों मावनो हायो नैबेखौ माने‌ जोंनो फोसाबना लायोब्ला माने गुबुननि आखाइ गुबुननि सायाव सोनारालासिनो थाबाय थानानै जोङो माखासे प्रब्लेमफोरखौ जोङो माने गाव गावनो सुस्रांना लानायाबो एसे मोजां नङा आरो ओ दा जोंनिया मिउजिक स्कुल बा गेलेनायनि गेलेनायनिबो जोंना मोनसे सिस्टेम गैया बेवहायबो जोंना गासिबोथ' थांखियाागासिनाबोथ' जोंना एखे जाजोबा नालाय सोरबा बायदियाै दिनै गेलेनानै मोजां मोनो। बा गेलेनायाव खोब गोरों जायो। आथिखालनि मुगायाव माने गेलेनायजोंबो जोङो गावनि जिउनि थांना थानायनि जानांगौखिनि बेखौबो जों मोननो हायो। बा गिदिर मानसि जाहैनो हायोजों गेलेनायब्लाबो ओ बे जोंनियावहाय मोजां। ओ बेबायदि गेलेग्रा स्कुल बा स्टेडियामफोर गैयाब्ला जोंनियाव माने एसे रोंनायब्लाबो जोङो उनजानानै थालांबाय थानायखौ जों नुनो मोन आरो। जेरावहायनाखि जों ओ गोजान गोजानाव थायो जोंनिया टाउन सहरफ्राव थांनांगौ गोनां जायो। ओ रोंब्ला माने बांद्राय टाउन सहरसिम थांबाय थानानै सोलोंहैबाय थानो जोंनिया गोसो जायाबा सोलोंहैब्लाबो बानायखौ जों मोनो आरोना एसेब्लाबो
औ।
मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जुदि जायगायावनो थायो। अब्ला जोङो बेवहायनो जोङो ओ खाथियावनो जोङो थांलाय फैलायनो खालामबाय थानानै जोङो सोलोंनो हायो गोजानावहाय जोङो आरो। रुम लानानै बा माबा मोनसे थाहैनानै जोङो बिदि सोलोङैनो जोंहा ओ। न'खरनि रां रांखान्थियारि बिथिंफ्राबो जोंना एसे बारा गोजौ थाखोआव नङा एसे गेजेर थाखोआव जानानै दं बेफोरनि थाखायनो माने जोंनि ओनसोलफ्रावबो मान नफोरखौ लाबोनांगौ आरोना नोंथां आंनि साननाय बायदिब्ला औ। जेरैहायो ओ जोंनियाव आरो मेडिकेलनिबो मेडिकेल बा देहा फाहामसा सालिनिबो जोंनियाव गोनांथि जाना दङो जेरैहाय जोङो माबा मोनसेफोर जायोब्ला जोंनियाव मानसिनि जिउआवथ माबा नङा मालाबा समावहाय माबा मोनसे जाब्रबथाय जाथाय जायोना नोंथां। फोरखौ माने जोङो माब्लाबा समावहाय ओ गोजान गोजानाव लांनांगौ गोनां जायो जोङो। टाउन सहर बा बे नो हायाबा बै गुबुन मोनसे नोगोराव लांनांगौ गोनां जायो। जेरावहायनाखि जोङो गोब्राबथार जायोब्ला माने बैसिम सहैनायनि सिगां माने मालाबा जानाङि जाथाय बा ओ गाज्रि जाथायफ्रा जोंनियाव माने देहा फाहामसालि सहैनायनि सिगांनो जानाय खौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जोंनियाव ओ लामा सामा मोजां नङैनि थाखायनो जोंनियाव माने माखासे नैबे बेफोरो हा बुंनाय बायदि जेरै ओ मेडिकेल प्रब्लेम नै बेफोर प्रब्लेमाबो माने गोबां जानानै होयो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ। हेलौ। खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों।
औ ओ आरो जोंना बिदिनो माखासे प्रब्लेमफोर दङ' जेरै ओ जोंनिया लामा सामा मोजां नङैनि थाखाय जोंनियाव माने जानाखि गोजान गोजाननि माखासे बेफारिफोर थायोना जोंनियावहाय
औ औ।
नैबेफोरबो माने जोंनि लामा सामा हाब्रुफोरनि थाखायनो माने गारि मथर लानानै जों नि नैबे ओनसोलाव माने फैनो नागिरा आरोना जोंनि बे जुदि बै लामाया जुदि मोजां नङाब्ला बा जोंनाव मोजां दलंफोर गैयाबा नै बेफोराव माने ओ बेफारिफोरा माने जाखिनि जोङो दाउ अमा फिसिनायनि बेफोरखौ लांनो फै फैनो नागिरा आरो नोंथां औ।
बेफोरबो जानांगौ होननानै आं सानो।